ओं।
औ नोंथां नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा औ खोनादों दे नों थाङा मा खालाम
औ मा होनदों?
मा खालामगासिनो?
दा आंङो ओरैनो दं नोंथां गरम नालाय बोथोरा फेनाव जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो गरम बोथोर नालाय ओंखायनो आंबो पेन सि जिरायना दं नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा मा
औ। दा आङो ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां।
औ औ औ ओमफ्राय आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादों आरोना ओमफ्राय
औ नोंथां।
नोंथाङा गरम बोथोरफोरनि माने मा मा मैगं थाइगं दंङ बेफोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ औ।
दा जोंनि ओ आसामाव गोलोम बोथोराव लाव मो उम जोगोनार फान्थाव ओ मैथा थास' बिबार ओ आरो खार खान्दाय बिबार बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइ गं मोनो। बिनिफ्रायो जोङो ओ गोबां ओ हेल्प खालामो जोंनि ओ इमिउनिटिफोरखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय
औ।
औ ओ गोलोम बोथोराव ओ जेनोबा इजिलि दिहाइद्रेट जायोना।
औ औ।
बिनिफ्रायो थान्दा लाखिनो थाखाय, नोंथाङा मैथा बांगालखौ मिथियोना?
औ मिथिगौ
औ। थान्दा जेनोबा बुङो आरो थान्दा उम थान्दा लाखिनो लाखिनायनि था खाय मोजां जायो मै मैथा बांगला। औ बे मैथा बांगालखौ जोङो सयाबिनजों सङो। मिथिगौ ना नोंथाङा?
औ मिथिगौ नोंथां।
औ बिनिफ्रायथ' दा थास' बिबार बर'फोराथ' जेनेबा थास' बिबार ओ खारौ खान्दाय मैथा आरो दाथ' खान्थाल बेगर जायो। नोंथांमोनहा जागोन ना जायाबा?
औ खान्थाल बेगर थास' बिबार जायो नोंथां।
औ खान्थाल बेगरखौ ओंख्रि जायोना।
औ-औ बाथोनबो जायो आरोना नोंथां। मालाबा मालाबा औ।
औ ओ खान्थाल बेगरखौ मैथाजों संनाय जायो मोनथिगौना नोंथाङा।
औ मिथिगौ नोंथां खोनानो मोनदों आरोना
औ दायो आङो खान्थाल बेगरखौ ओ संनायनि एसे खोनथानि मारै-मारै सङो।
औ जागोन दे नोंथां।
औ खान्थाल बेगरखौ खान्थालखौ जाखांनायनि उनाव ओ बेखौ जोङो उम फोराननांगौ खान्थाल बेगरखौ जाखांनायनि उनाव बिनिफ्राय बेखौ फोरानखांनायनि उनाव बिनि बिगुर थायोना। बेखौहाय जिरनानै लानांगौ बिनिफ्राय जिरखांनायनि उनाव आरोबाव जिरखांनायनि उनावबो बेयाव ओ मोनसे लेयार थाबावो ना। ओ बिगुरानो थाबावो मोनसे ओ बेखौ आरो ओ हुख'ननानै लानांगौ आरो। जाहाथे बे बिगुर बिगुरा खारो बिनिफ्राय बेखौ ओ संख्रि बानलु सामब्राम थाव बेफोरबायदि होनानै ओ मोजाङै एवनानै लानांगौ आरो बिनिफ्राय बेखौ आरोबाव मैथाखौबो होनांगौ। मैथाखौ होनानै ओ नाजोंबो जानो हायो जेनेबा नाजों जानो गोसोबा ओ बिनिफ्राय ओ मैथाखौ होनानै हालदै आरि होनानै मोजाङै खोबनानै दोननानै संनांगौ। ओ नाजोंजायोब्ला गोथावसिन जायो आरो।
औ औ।
ना बालाबोथियाखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ मिथिगौ नोंथां।
ना गोथांजों ना गोथांजों जायोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां। आरो बिनिफ्राय जोंनि खार' खान्दाय खार' खान्दायखौथ' जागोन ना जायाबा नोंथांमोनहा?
बे गोहाया दाना नोंथां।
औ खारौ खान्दायाथ'
औ खारौ खान्दायखौ ओ जेनेबा खारौ खान्दाया मोनायावल' बारा नोंथाङा बेखौ मिथिगोन ना मिथिया?
औ बेखौ आं दिनैसो खोनानो मोनदों नोंथांनिफ्राय।
औ खार' खान्दाया मोनायावल' बारो आरो मोनायावनो सिरियो बियो। जेनेबा दा मोनायावनो बारदोंबा मोनायावनो सिरिगोन आरो।
औ आं माने बे बिबार खौ मानसिफोर खौ फुङावनो थांनानै ख ओमफ्राय मोनामार होननानै मिथियामोन दिनै नोंथाङा खोन्थानानैसो मिन्थिबाय माने बिदि बारो होननानै।
औ।
औ।
जेनेबा थफिनाया थफिनानै थागोन आरो ओमफ्राय गेवलांनायाहाय ओ मोनायाव गेवलांगोन, ओमफ्राय गेवलांनानै बियो मोनायावनो बे दिनावनो सिरिगोन आरो।
औ औ।
बेखौ जोङो खनो जेनेबा फुङाव खननायखौ नुयोना नोंथाङा?
औ।
औ एखौ फुङाव खननानै, ओ जोङो मोजाङै बै फिसा फिसायैनाव ओ सिङाव थायोना बिबार बिबारनि सिङावहाय एफोरखौ गारना नानै लानांगौ, बेनिफ्राय बेनिफ्राय बेखौ नाजों जाबा साब सिन जायो आरो गोखाया खारनायनि थाखाय बेखौ रुख'नाय जायो।
औ औ।
रुख'नानै दैखौ ओरै गारग्रोनाय जायो। फ्राय फ्राय फाजाबो जानो हायो बिनिफ्राय ओ नाजोंबो जानो हायो आरो ओंख्रि, खारदै होनानै संनाय जायो खोमा, आं बारा मोजाङै मिथिया माजों संनाय जायो खारदैजों संनाय जायो बायदि मोनदां आङो।
औ औ जोंना, सानसे आइआ माबाजों नाजों संदोंमोन आरोना बे खार' खान खान्दायखौ ओमफ्राय
औ।
गोथाव मोनदोंमोन आरो ना आमफाय जों औ बांद्राय जानाय जाया माने थायाव खेबसे नङाबा गोबावजों खेबसे इदिसो जानाय जायो।
औ, जोंनिया बोथोरबाथाय जोंना आफाया बिखौ जाब-जाबायानो थायो आरो माने खनबायानो थायो। इसिबां माने सप्तासे सप्तायाव जोंबो खनसे इफोरबायदि जानाय जायो आरो। बिनिफ्राय ओ आंथ' बारा बुं नाय जायासै एसेबां मोजाङै नोंथाङाबो एसे फिथाइ सामथाय दैज्लां बोथोराव मोननाय गोलोम बोथोराव मोननाय बे फिथाइ सामथाइनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?